हेलौ औ खोनादों ना? औ माबोरै दं नोंथाङा?
आङो ओरैनो दङमोन नोंथां ओरैनो जनाय
औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों जोंनि देहा एबा सावस्रिनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
आां नोंथां थारैनो सम होनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला सावस्रि होनोब्ला जोंनि देहा गोग्गो सासे सावस्रि गोनां सुबुं होनोब्ला जोंनि गोग्गो देहा गोनां एबा जोङो मोजां सासे सुबुंखौनो जोङो सावस्रि गोनां होननानै बुंनाय जायो एबा सोरबा सासे बा सासे सुबुङा जोंना बिदिनो बेमार एबा बायदिसिना जाना थानाय सुबुंखौ जोङो सावस्रि गोनां सुबुं होननाय जाया। थिग बेबायदिनो जोंना औ थिग बेबायदिनो जोंना देहा जोंनि थांना थानाय सानफ्रोमबोनि जिउ जोंनि देहाखौ मोजां देहा एबा गोग्गो देहाखौ जोंनो नांथारगौ बे गोग्गो देहाखौ औ बे गो देहाखौ लाखिनो थाखायनो जोंना गोबां जानाय लोंनायनिफ्राय बे जोंहा गोबां गोबां मुवा जे दङ जेरै जोंनि देहाखौ जानाय लोंनायावबो जोंनि देहाखौ खहा खालामो बेफोर जानाय लोंनायनिफ्राय जोंहा गोजानाव जेरै जोंहा सानफ्रोसबो बायदिसिना बायनाय मेथाइ एबा पेकेटनि सिपस बायदिसिनाखौ जानानैबो जोंनि देहाया गाज्रि जायो। बेजों लोगोसे जोंना दानि बायदिसिना फिथाइ सामथाइ थाइजौ बायदिसिनाखौ जोंना दानि समाव जायोब्लाबो जोङो बेफोरनिफ्रायनो गोबां जोंनि देहायाव बेराम सोमजियो होननानै जोङो मोनथिना मोनो मानो होननानै होननानै बुङोब्ला बेफोर थाइजौ आप आबादफोरखौबो जोंना बिदिनो मुलि बायदिसिना होनासो बानायो बेनि थाखायनो आरो सासे सुबुङा सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बियो गोग्गो दै लोंनाय एबा मोजां दै लोंनाया जोंनि थाखाय गोनांथार होननानै जोङो मोनथिना मोनो बिदिनो जोंना दै गाज्रि दै लोंनायनि जाहोनावबो जोंना गोबां सुबुङानो बेराम जायो। बेफोर बेरामफोरा जाहैबाय जोंना उदैयाव अन्थाइ जानाय बिदिनो टिउमार बायदि बायदिसिना जानायखौ जोङो खोनानो मोनो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
औ बिदिब्ला देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय सोरखारनिफ्राय मायबाफोर बिदि फोरोंनो फैयो एबा बियाम सियाम युगा सियुगा फोरोंनो फैयो नामा नोंथाङा आंनि सायाव एदसे फोरमायनो हागोन ना? अ
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां सोंनाय फिनायखौ आङो होनो हागोन नोंथाङा सोंदों जे जोंनि बेखे बेमार आजार जानायनि थाखाय जेरै युगा सिउगा बा माखासे मेडिसिन फोरनि थाखाय फोरोंनो फैयोना फैया होनना सोंदों ना नोंथाङा जोङो दानि जुगाव आङो नुनो मोनाखैदि जे बेबायदिहाय जोंनि सावस्रि बिफाननिफ्राय बेबायदि देहानि थाखाय बा हेल थाखाय बेबायदिनोहाय फोरोंनायफोर जोंनि बेखिहाय फैनायखौ आङो नुनो मोनाखै आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना गोदोहायसो जोङो नुनो मोनोमोन। जे जोंनिया गोबाङानो बे मेलेरिया बेमार जायोमोन नङा होमबा नों नोंथां बेनि थाखाय गोदोहाय जोङो न' न'आव फैनानै बेबायदिनो मेलेरियानि स्प्रे मेसिन लानानैहाय हाबफैनायखौ नोनो मोनोमोन बा फाउदार न न सारफैनायखौ जोङो नुनो मोनोन आरोना नोंथां बेनि आरो ओरैहाय सावस्रि बिफाननिफ्राय बेबायदिनो मेलेरिया बेमारनि थाखाय मुस्रि मुस्रि मुलि गोनां मुस्रिफोरखौ हाय रानना होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय दा दानि आथिखाल मुगायाव बेखौ जोङो गोबांखौनो खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना बेबायदि बिदि सावस्रि बिफाना बेबायदि बिफावखौ लायैखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां नोंथां आंबो नों फंनैसो बाथ्रायाव फोरमायना होनोसै जोंना सावस्रिखौ जोंनि गोग्गो देहाखौ माबोरैहाय मोजां लाखिनांगोन जोंना थ' सावस्रि होनोब्ला गोगो देहा लाखिनायानो गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ जेरैहाय जोङो गोग्गो देहा माबोरैहाय खालामनो होनोब्ला जोङो गिबियावनो माखासे जाग्रा मुवा मुवाफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन जेरैहाय जोङो बायदिसिना फास्ट फुड जानायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौन बेबायदिनो औ आथिखालनि लाइमोनथ' गोबांनो जों जानाय मोनो जे साउमिन पासता मम' बारगार चिकेन बायदिसिना जों गोबां फास फुड जानायखौ खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जायनि जाहाव जाहोनावहाय जोंनिया उदैयावहाय बेदर जानाय बा बेबायदिनो बिबु फिसा बानायनाय मेजेम बारायनाय बेबायदि गोबां बारायनायखौ जों बेबायदि फास फुत जानायनिफ्राय जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनिया दानि आथिखाल मुगायावहाय जोङो नुनो मोनो जे गोबां गोबां मैगं थाइगं जानायनि जाउनावबो जोंना बेबायदिनो गोगो सावस्रिया गाज्रि जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंना गोबां बिबाङानो रासायनारि हासार बाहायनानै जोंना मैगं थाइगंखौ गायो आरो ना नोंथां। बा नै दिनैनो देरनाय खालामनानै गाबोननो बाजाराव लांनानै बेखौनो फानहैयो आरो ना नोंथां जायनि जाहोनावहाय बेखौ जानानैनो जोंनि देहाफोरा नस्थ' जायोबा बेबाय बिदिनोहाय जोंनि आथिखाल मुगायावहाय फिथाइ सामथायाइखौबो जोङो हरसेयावनो फोमोननो हानाय गोहो बा मुलि ओंखारबाय आरोना नोंथ जाय खौ जानानैनो जोंनि देहा फोरा गोबां नोरजियाबा लस जालांदों होननानै जोङो सानजायो आरोना नोंथां बेनि जा उनावनो जोंना सावस्रिया गोग्गोयै थायाबा गाज्रि थायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय गोबां रोखोमनिनो जेरैहाय मुवा बेसाद जानानैबो जोङो बेबायदिनो जोंनि सावस्रिया गा ज्रि जायो नोंथां गोबां जोङो थाव बाहायोब्लाबो जोंनि देहाया जोबोद नस्थ जायो आरोना नोंथां बेबायदिनोाय जोङो माबोरैहाय गोग्गो सावस्रिखौ लाखिनांगोन होनोब्ला जोङो बेबायदिनो गा बेबायदिनो जोङो फास्टफुड जानायखौ खमायनांगौ बा मैगं थाइगं फोराव होनाय मुलिफोरखौ जोङो खम जानांगोन। बेबायदिनोहाय जोङो होमबानाहाय बे गोग्गो सावस्रि मोनगोन आरोना नोंथां खारनाय जोङो गोग्ग सावस्रि लाखिनोब्ला जोङो फुङाव जगिं खालामनांगोन खारनांगोन। बेबायदिनो देहाखौ स्ट्रं खालामनांगोन बा जोङो यगा खालामनांगोन बेबायदि खालामनायनि लोगोजों जोंना सावस्रिया जोबबोर गोग्गो मोजाङै थायो आरो ना नोंथां नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नों थां जे जोङो बेबायदिनो खारनाय बारनाय बा यगा खालामनायनि गेजेरजों जोंना देहाया स्ट्रङै थायो बा सावस्रिया मोजाङै थायो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नों थां
औ नोंथां बिदिनो जोंनाहाय जों जोङो जोङो बिदि बारा एक्सारसाइस एबा जोंना यगा बायदिसिना सेन्टार गैया बेनि थाखायहाय जोंहा बेफोराव थांनाय एबा बा जिम बायदिसिना लानायखौ जोङो नुनो मोना। बिदिनो जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां बांसिनानो बेराम आजाराव गोग्लैना थानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथायहाय जोंना टाउन बाय एरियानि सुबुंफोराहाय जोंना बिदिनो फुंबाबो एबा मोना मोनाब दसेबो जोङो ब्याम एबा योगाखौ खालामनायखौ जोङो मोनथिना मोनो। बेनि थाखायनो बिसिनि देहाया जोंनि स्राय एसेबाबो गोग्गोसिन थायो होननानै जोङो मोनथि मोन आरो बि औ बिदिनो औ बिदिनो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखायनो थाखाय जोंबो जोंबो गावबा गाव
औ नंगौ नोंथां हेलौ नोंथां औ नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना नोंथां